हेल'-हेल'।
औ नोंथाङा खोना आंनि बुंनाय रावखौ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ, ओ गोजान सानजौफुनि गाहाम हामब्लायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ।
ओ बे समाव आङो नोंथांजों माने जौ लोंनाय आरो जौ, गामियाव जौ लोंनाय आरो जौ फाननाया माबायदि गोहोम खोख्लैयो बेनि बे आयदानि सायाव एसे सावरायनो होननानै हरदोंमोन आरो नोंथां। नोंथाङा। सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ दा बे बेलायावनो आं फंनैसो बुंनोसै नोंथां,
औ।
बर' समाजाव जौवा जौ लोंनाय आरो गामियारियाव जिउखौ जोबोद गाज्रि बिथिङैनो गोहोम खोख्लैयो। बेखौ गामिनि सुबुं फोरनि नोगोरारि आरोंथाइ आरो मोजां-गाज्रि बेखाय बेफोरखौ नायनानै जों बुजिनो हायोदि नोगोरारि आरो नखरारि खहा जेरै- न'खरनि रां-रुफा खहा, नखरनि मैख' सुबुङा जौवारु आ रो लोंनायनि थाखाय रां-रुफा गारो जायनि थाखाय नख'राव रांनि आंखाल जायो।
औ।
गथ'फोरनि सोलोंथाइ आरो केरियारनि खहा बुंनो थाङोब्ला रांनि आंखाल जानायनि थाखाय गथ'फोरनि मोजां फरायसालियाव फरायनो हाया। जायनि जाउनाव गथ'फोरनि इयुना उन्दै समावनो नस्थ' जायो।
औ।
समाजारि हेंथा आरो हेंथाखौ बारग'नायनि राहा बुङोब्ला जोङो न'खराव खौसेथि गैयै लोंनाय आरो जौ जौ लोंनाया न'खराव सानफ्रोमबो नांज्लाय-खमज्लाय बा राव गाज्रि फोर बेफोर जाथायफोरखौ सोरजियो। बे-बेफोरो गामिनि गोजोन थासारिखौ माने खहा खालामो आरो।
औ।
दा बे बेलायाव माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
ओ बे बेलायावहाय ओ खायफा खेथ्रआवहाय ओ बे गोरिब न'खरनि मानसिफ्रा जुदि थांनानै थानो थाखाय राहाखौ जुदि मोनाखैब्ला। बेफोरनि गेजेरजोंबो ओ। थांनानै थानो थाखाय न'खरखौ खुं नों थाखाय एसे ओ राहा। बहाय दिहुनना लानो हायो आरोना। जुदि, गाव जुदि मोजां मोजाङाव। बाहायोब्ला आरोना। गासैबुस्थुआबो गाज्रि नं जोबा नालाय।
औ औ।
बेखौ गाव बाहायनायनि सायावसो एबा गावनि रोंगौथि एबा साखोन सिखोनजों लोगोसे। मा गाव मा थासारियाव दङ बेखौ नायनानै सोलिनो हायोब्ला मोजां जायो आरोना। ओ बै नख खरनि मानसिफ्रा मा होनोबा जुदि खामानिफोर मोनाखैब्ला माबा मोनसे फाननो थाखाय बुस्थु बेसादफोरखौ जुदि मोनाखैबा। बेफोरखौ अ जौखौ संनानैहाय बिसोरो न'खरखौ खुंनो हायो आरोना। आरो आं बे बेफोरनि गेजेरजों नोंथांनिसिम बेखौ मोनसे सों सोंनो सान सानदों आर ना।
औ औ।
जगाखौ माबोरै बानायो आरो माबोरै बेखौहाय सङो बेनि बागै एसे खोन्थानो हागोन नामा?
औ जौ संनायनि बेलायाव ना।
औ।
जौखौ माने गिबियावनो माइरंखौ संनानै लाग्रोयो। दैजों औ दैजों माइरंखौ संनानै लानानै बेखौ माने खर'नो आरो ब प्लास्टिक बा लाइजौइलाइ लाइ बिलाइफोराव। बेखौ एरड एरननानै माने गुसु खालामनानै लाग्रोनाय जायो आरो गिबियावनो
औ।
औ बेखौ गुसु जानायनि उनाव जे बर'फोरा जे बानायो एमाव
उम।
बै एमावखौ माने ओ गुन्दै खालामनानै सिफ्लेनानै बेनिफ्राय जुदि बे एम्फौफोर दङोबा बेफोरखौ बासिनानै आरो बे बेवहाय माने फोनो आरो बे जे माइरंखौ संनानै लायो।
औ।
बाय फोननानै माने बेखौ दोनो आरो। ओ जौदौ बा खान्थाफोराव सोनानै दोनो बे खौ माने सोनानै दोननानै ओ हरथाम हरब्रै हरबा ओरै बेफोरबायदि जायोब्ला माने बे जौआ लोंजानाय जायो आरो।
औ। आरो बेजोंनो लोगोसे बेसे गोबावसिम जुदि संनानै एबा बेखौ फोमोननानै दोनो बा एबा गुबुन दाबसे जायगायाव बेखौ आवथारनानै दोनङोब्ला बेसे गोबावसिम जुदि बेखौ आवथारनानै दोननायजों लोगोसे बेखौ मोनलोङोबा साबसिन जागोन आं बेनि बागै एसे फोरमायना हागोन नामा?
नोंथाङा मा बुंदोंमोन?
ओ जौबाहाखौहाय जुदि ओ संबाय जेनेबा सावनानै बेसे गोबावसिम बेखौ दोनोबा मोजां सिनजागोना बिनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ माने लोंजानायसिम आरोना।
औ।
ओरैनोथ' जौआ दा नै गोलोम बोथोराव थाबैनो लोंजायो माने हरब्रै हरबाफोरावनो लोंजायो आरो माने आरो गोबाव बुङोब्ला जोङो जुदि दान मोनसेयालागै गाहाम दोनोब्ला माने राफ ग्लेनायजों लोगोसे गोबां माने मोजां जायो आरो जौआ।
औ औ।
जौआ गाज्रि जायाब्ला
औ।
दान मोनसेयालागै जुदि दोननो हायोब्ला माने गोबां मोजां जायो आरो जौआ
औ।
औ दा बे बेलयावनो दा जौ लोंनाया मानसिनि जिउखौ माबोरै खहा खालामो बेफोरखौ बुंनो हागोन नामा एसे?
औ हागोन नोंथां। ओ जौ लोंनाया मानसिनि देहाखौ माबोरै खहा खालामोना?
औ औ।
बांद्राय लुंब्रुंनायाबो मा देहाखौ गाज्रि खालामो नङा होनबा ओ बेखौ जास्ट मोनसे लिमिट से जुदि लोङोबा आरोना नांगौनि बारा बिदि लोङोबाथ' जोंनि देहाथ' गाज्रि जायो नङा होनबा? अ जेसेबांखिनि जोंनि थाखाय नांगौ देहानि जेसे बां सिम जोङो इसिबां लोंनांगौ आरोना ओ जुदि लोंनानै ओ जुदि खाबसेनि लोंनांगौ जायगायावहाय जुदि खाबनै खाबथाम होयोबा मोजां जायाना औ थब- नानै गोदाव सोराव जानोबो हागौ हयथ' न'आव सफैनि सिगाङावनो मानसिया हयथ' माबा मोनसे जानो हागौ बेजों लोगोसे न'आव सफ फैनानैहाय मानसिया ओ बांद्राय लोंनानै फै-फैनानै ओ बांद्राय फेयो नालाय बुस्थुआ बियो नांगौनि बारा लोङोबा न'खराव दावराव दावसि जानो हा हागौ आरो ना ओ बेखायनो नांगौनि बारा लोंङालासि ओ जाखिनि थोजासे नांगौ ओ ना नांगौखिनिखौ लोङोबा गाहाम जायो आरोना।
औ औ नंगौ।
बेफोरनि गेजेरजों नोंथांनिसिम अ मोनसे सोंथि सोंनो नागिरबावदो आङो ओ जौ संनानै जोङो माबाफोर मुलाम्फा मोननो हागोन नामा बिनि बागै एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथां?
औ जौ बे बेलायावथ' आं बुंनो सानो माने जौ संनानैथ' मुलाम्फा जाया आंनि साननाय बायदिब्ला माने गोबां खहासो जायो आरो
औ औ
औ माने जौ संनानै फाननायजों लोगोसेथ' एसे एनै रां आरजि लायो नाथाय न'खराव गोबां गोहोम खोख्लै गोग्लैनायखौ नुयो आरो
औ औ
जुदि जौ संनानै फानबाय थायोबा बे न'खर गंसेयाव बे न'खरनि गथ' ग- थायनि फरायनायनिफ्राय बिथिङावनो जा बा न'खरनि थासारियाव दावराव दावसि सोमजिनायजों लोगोसे गोबां माने सोलोंथाइ जे फरायफुबाय थानाय गथ'फोर थायोब्ला माने एसे माबा जायो आरो मा होनो दिस- थाब माने जे खहा जायो आरो माने
औ औ
जौ संनानै फानोब्ला गोबां मुलाम्फा दङ एसे एनै रां आरजिनो हायो आरो न'खरखौबो जौ संना फाननानैबो ओ सामला सालायलांनो हायो एसे एनै माने रांबो आरजिनो हायो जिहेथु नाथाय गोबां जों जौ संनानै फानबाय थायोब्ला माने खहा जानायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ
न'खराव गुलुं गुजुं जागोन
औ
दावसिया बांगोन
औ
आरो समाजनि मानसिफोरा लोङै जायै बेराम आजार जागोन बिदिनो माने गोबां रोखोम रोखोमनि खहा जानायखौ आरो
औ
उम दा बे नोंथांनि बेलायाव ओ जौ बर' हारि जेनेबा जौखौ फाननो संनानै गामियाव फाननो नांगौ होनना नाङा
ओ जायनि न'खराव एबा ओ राहाखौ जुदि मोनाखैबा बेफोरनि गेजेरजोंबो थांनानै थांनो थाखाय राहाखौ दिहुनना लानो हायो आरो योना ओ संग्रा आरो लोंग्रा बिसोर बे मोनैनि गेजेराव फारागथि थायोना
औ थायो
बे बायग्राया माबायदि लोंफैयो बा बिसिबांसिम बियो बेसेबां ओ गारनांगौ बिसिबां थाखा फैसाखौ गारग्लुंबायनानै जुदि लोंफैयोब्ला बे मानसिनो बे संग्रा मानसिया हरबाय थायोबा बे मोजां नङाना ओ जेसेबां खिनि ओ हरनांगौ बिनि थाख खै बिसिबां बिनि देहायाव नांगौथि जागोन बेखौल'सो हरनांगौ। ओ फैसाखौ थाखाफोरखौ रांफोरखौ नांगौ होननानैल' ओ बिनि बिनिफ्राय लोंबाय थाफैयो ओ मानो होनबा बेनिफ्राय थाखा फैसाखौ लानानै आंनि न' नख'रा देरथों होननानै बे नङा आरोना
औ औ नंगौ।
बेफोरनि गेजेरजों ओ सोरबायदि मानसिजों बेसेबांसिम हरनांगौ एबा उन्दैनिनिफ्राय लानानै बेसेबां गिदिरसिम मोनसे बैसो थायो आरोना सोरबादिनो हरनांगौ बिसोर खौ नायनानै जु जुदि बे जौ फानग्राया हरोबा बिनि थाखाय गारजि नङा आरोना आरो गामिनि सुबुंफ्राबो ओ समाजनि सुबुंफ्राबो नायनानै जुदि लोङोबा गावनि जेसेबांखिनि ओ नांगौथि जागौ नांगौ नांगौथि जागोन बिसिमल' जुदि लोङोबा बेख गारजि नङा आरोना जाहाथे ओ बे गैजायि न'खराबो बेनि बेनि गेजेरजों थांनानै थानो थाखाय राहाखौ दिहुनना लानो हायो आरो ओ बेफोरनि गेजेरजों नोंथाङा आरोबाव माबाफोर बुंनो सानदों ना?
औ नंगौ नोंथां।
ओ खोनादोना नोंथां? हेल' हेल' हेल'